हेलौ
अ खोनादोंना खोनादों औ खोनादों खोनादों औ खोनादों दे नाय बुं बोरै खबरा खबराथ' मोजाङानो
औ औ
औ औ
माबा खालामबाय था
माबा खालामबाय थादोंमोन नामा नोंथाङा जेबोथ' खालामाखै दायो ओरैनो दङमोन
औ
औ
औबा रा माबायदि नोंथांमोननिथिं
बोथोराथ' बेबायदिनो ओ सान्दुंबो दुंदों
औ।
इसे बाराबो खोलो खोलो बारदों
नंगौ।
ओरै आंनो नोंसोरनि खिथियालाय बोरैथो जाना दं।
जोंनिथिंबो बिदि
जोंथिबो बिदिनो दसेनो अखा हयो दसेनो दोमैबो जायो मोजां बोथोरानो दासान्दि मोजाङैनो सोलिगासिनो बोथोरा औ।
ओ दाथ' दैज्लां बोथोर हाबदों नङासै होनबा औ नोंथांमोननि ओनसोलथिं आबाद मावो ना माइ आबाद मावो ना?
आबाद मावो ना जोंनि ओनसोलावथ' माइ आबादखौनो मावो
औ।
औ।
दा माने रेडि जाहांबाय नामा माइ गायनायनि
माइ गायनायनि होननानै बुङोब्लाथ' रेडियानो जाहांबाय दा नैबेए ओ जोंना दा जेथ बोथोर जेट फैबाय नङा होमब्ला?
औ औ जेथो औ।
जेथो बोथोराव जोंनिया खोथियाखौ फोनानै लानाय जायो।
औ नंगौ। जोंनि
औ गाय माने आसार आस सार मासआ फैनाय लोगो लोगो माने माइखौ गायसिगोन आरो दायो। जोंनिया बै जिखिनि फोथार बे फोथार खौ
औ।
हालेवनानै दोननाय जाबाय। औ
औ मोजां।
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा माइखौ बायनो मोनो?
ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव माइखौ माने बांसिन गायनाय नुनो मोनो होननानै बुङोब्ला
औ
बि रनजित माइखौनो माने बांसिन गायनाय नुनो मोनो
नंगौना
औ नंगौ
औ जोंथिंबो बांसिन बिदिनो रनजित जोसा रनजितखौनो बारा गायो रनजित जोसा माइब्रा आरो बिनिफ्राय आथिखालाव गोदान ओंखारदों दि बंग' लक्षस्मि नामा बेखौबो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो खायसे खायसेखौ आथिखालाव माने बै बर' माइ नंगौना माबा मिथियोना नोंथाङा बे जे
अ जाया बर' माइ अ बर' माइ बर' माइखौबो जोंनि ओनसोलाव नैबे बोसोराव ओ खोब गायाखैब्लाबो न न'खरनै न'खरथामसोआ माने गायदों आरो गिबियै माने गायनाय जादों बेखौ खौ एबारनि बोसोराव
औ नंगौ
थ' बेबायदिनो माने मोजाङैनो जादों आरो जेसेबांखि माने आबाद दिखांनाय बे दिखांनाय समावबो बिसोरो माने आबादफोरखौ मोजाङैनो दिखांनानै लानो हादों आरो जाहाथे माने दिखांनाय समाव बेबायदिनो सान्दुं बेबायदि अखा बे बेफोरबायदिजों माने बांद्राय ओ भुगिनाङाखै
नंगौ
मोजाङैनो माने आबाद फोथारखौ माने फोथारनिफ्राय दिखांनानै बि सोर दा लानो हादों आरो बेखिनिखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो नोंथांमोननिखिजा जि आबाद मावो बे ओ आबादखौ ओ माबे माबे माने ओ माबे मासनिफ्राय ओरैनो गायनाय जायो?
माबे मासनिफ्राय गायनाय जायो माने उम दाथ' खोथियाया रेडि जाबायनो होन रेडि जाबाय माने खोथिया फोनानै माबा जाबाय रेडि जाबाय औ जेब्ला खोथियाया फुनो सम जायो दा जुन जुननि लास्ट
जुननि लास्ट थिं जुलाइ मास आरो आगषटनि गेजेरावनो गासैबो खेथिखौ दिखांनाय जायो आरो औ
औ माने खोथियानि सायाव सोनारसिगोन आरो खोथिया ओ खायसे जुदि सिगां
बे सिगां जादोंबा बे खोथियाखौ गायग्रोसिगोन अबेबा उन जादोंबा बे एसे उन जालांसिगोन बिदिनो जायो आरो
माने जुलाइ जुलाइसिम ओनफ्राय जोबहैयो आरो
औ नंगौ ओरैनो नोंथांमोननि जि ओनसोल बे ओन सोलाव माने आबादजोंनो जि माने जिउ खुङो नङा होमबा
औ
औ आबादखौनो माने बांसिन माने माइ आबादखौनो माने
औ औ माने जोंनि
माने जोंनि बेयावहाय जोंनि ओनसोलाव आबाद होनब्लाथाय जों माने माइखौनो गाहाय होननानै बुंनांगोन आरो नंगौ
औ आरो जोंनिथिं खायसे खायसेया मा खालामो बागान सापातनि बागान खालामो आरो
औ औ जा‌‌माने सा सापात बागान गय बागान नङा होमब्ला बै सापात बागाननिफ्राय माने बै सापात जेब्लानेकि माने सापात ओ बै सातखौ माने माबायदिहाय माने गिबियै माने गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ जेनेबा आं जायखौ नुदों आं नोंथांनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायगोन जे बे सिगांनो नोङो सापात फुलिखौ नोङो रेदि खालामना लानो नांगोन बेगर बेगर फोना नै नोङो बेखौ रज'होयो
रज' होयो नङा होनब्ला औ औ गाव गावनो खालामना लानो हायो बेखौफ नों बायनानैबो मोनो औ खालामना लानो हायो आरो नोंगौ दा बेखौ गायनो थाखाय सिगाङावहाय जाय जायगायाव नों गायगोन बेखौ हालेवना लाग्रोबाय जायो।
माइखौ माइ गायनो जेरैबायदि हालेवग्रोयो बिदिनो बेखौबो हालेवना लानायखौ जों नु दों आरो हालेवना ला नानै जेब्ला एसे हाखौ हाल एवगोन आरो गोरा खालामगोन माने एसे गोरा खालामनायनि उनावहाय बेखौ औ माबा गायगोन आरो उनावहाय बिदि हाखौ रेदि खालामना लाखांनानै फुलिफ्रा रेदि जायोब्ला बेखौ हाखर जावनानै माने गायसिगोन आरो गायनानै आरो बेवहाय जि नांगौ भिटामिन बा मेडिन
मेडिसिन बेफोरखौ होसिगोन आरो औ बिनिफ्राय ओरैनो बेसेबां आ सो दिननि उनाव बा बेसेबांसो साननि उनाव बेखौ खौ माने बै साफ सापात जेब्लानिख्रुइ माने सापातखौ माने फुलिखौ जावायबाय बा ओ फुलिया रजबाय बेगरा बिनिफ्राय बेसेबां साननि उनाव बेखौ जोङो खानो मोनो
बेखौ जेनेबा बे देरनायनि सायाव जाबाय जेनेबा नोंथ जोंथ मिथिखायो जे सापातखौ अबेबा सिसोनाव बिलाइ ओंखारो बा जायो नङा होनब्ला दा जेब्ला बे बुस्थुआ देरनानै
बिलाइ गोरलै खिलिगोन अब्लानो बे खाजागोन औ ओरैनो बेसेबांसिम सम नांगोन बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? समखौ ओरैनो बेसेबांसो नांगोन औ
मानो होनबा आं बेखौ गायनानै
दा बे गायनानै गाव एसपिरियेन्स मोनै औ अब्लाबो माने बेखिनिया सापादनि बागै जोङो सावरायबाय नङा होमब्ला बै सापादनि सावरायनायनि गेजेरजों खायसे मोनथियै बाथ्राफोरखौ जों मिथि नुनो मोनबाय आरो नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदिहाय माने बे सापातखौ गायनाय जायो। बेखौ जों एसे मिथिनो मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो नैबे जोंनि जि ओनसोल बे जोंनि ओनसोलावबो बे बेफोर बायदिनो नैबे जि साफात बे सापादनि ओ जि आबाद बे साफादनि आबादखौ मावनाय जायो। ओ जों नुनाय बा जों मिथिनाय बायदिब्ला बे बायदियानो ओ गिबियावनो बेखौ हालेवग्रोनानै लायो आरो हालेवनानै ला खांनायनि उनाव बेखौ जि हा बेखौ ओ मोजाङै माने बेखौ जि हाथर बे हाथरखौ माने दोना बे हाथरफोरखौ गासैखौबो माने बुख्रुबजनानै लानानै मोनसे बेयाव प्लास्टिक थायो नङा होन बा
औ नंगौ।
खौ लाबोनानै बे प्लास्टिकआव माने जोङो नांगौ रोखोमनि बा नांगौ जखानि जोङो हाखौ सोनाय जायो। आरो सोनाय सोखांनायनि उनाव बेखौ बेगरखौ माने जोङो गरफा गरफा होनाय जायो। बिनिफ्रायनो जि बै साफाद बे साफादा माने ओ जोंनिया इदिनो ओ बा नैजि सानफोरनि उनावनो बियो मा खिलियो। आरो खिलिखांनायनि उनाव ओ जेब्लानिफ्राय माने बेखौ आरो माने गुबुन जायगायाव बेखौ दोननाय जायो। आरो दोनखांनायनि उनाव बेखौ आरोबाव गायनो थाखाय गुबुन दाबसे जायगाखौ जों मा आरामसे माने बेखौ हालेवनानै लागोन गारनाय जायो आरो
औ
हालेवनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ गायनो फिजायोब्ला जेब्लानाखि माने बै जि सिगाङाव जों प्लास्टिकखौ सोआखैमोन नङा होमब्ला। बे प्लास्टिकखौ जोङो ओ गासैबो प्लास्टिक बेखौ जोङो बेखौ गारनांगौ आरो प्लास स्टिकखौ गारखांनायनि उनाव जि खिनि फुलि बे फुलि जोङो गायनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो बेयाव दै होनांगो जायो लोगोसेनो बायदिसिना हासारफोरबो होनो गोनां जायो बेफोरखौ होखांनायनि उनाव जेब्लानखि ओ जे सापात फुलि बे साफाद फुलिया खोब मोजाङै माने बेयो जाबोयो आरो बेफोरबायदि जानायखौ खौ जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ। अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नङा
अ जागोन बि बिखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो जि माने कल खालामनायनि थाखाय जों जिखिनि बाथ्राखौ मिथि लुगैदोंमोन बे बाथ्राखौ मि थिनो मोनबाय आरो थारैनो इयुनावबो बेफोरबायदि रायलायनो बा
औ औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय
गोजोनाय थाबाय